हेलौ।
अ खोनादों ना मोजाङैनो नोंथाङा?
औ औ खोनादों।
अ दिनै जोङो जिब जुनार फिनायनि सोमोन्दै रायलायनोसै नामा न'आव जिब जुनार फिसिनाय।
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
औ ओरैनो नोंसिनाव न'आव मा मा जिब जुनार फिनाय जायो जेनेबा?
ओ जोंहानावथ'। जिब जुनार होनोब्ला मोसौ दङ। बेनिफ्राय दाउ दङ। लकेल दाउ । बिनिफ्राय बोरमा।
बेनिफ्राय सैमा मावजिथ' जोंहा फिया बिदि गैया जोंहानाव ओमफ्राय
अ।
बेफोरनो नामा बेनिफ्राय आं गोसोआव फैयासै माथो।
ओरैनो बिजिनेसफ्रावबो बाहायो नामा बेफोरखौ जेनेबा न'आव फिसिनाय जिब जुनारखौ?
बिजिनेस माने मोसौफ्राथ' बिदिनो सिगांनि समाव। हालेवनो थाखाय बाहायोमोन बेनिफ्राय मोसौ हालुवाफोरखौ हालेवनो थाखाय बाहायोमोन बा फियोमोन आरो बाहायनाय माने फियोमोन। एनिफ्राय मो मासे मानै बिदि लायोमोन। बा फिसा एरहोनो थाखाय बा गाय खेर जानो थाखाय बिनि थाखाय। फियोमोन ओमफ्राय आथिखालावथ' जोंहा मोसौबो गैला। फानहरजोब्बाय बिजिनेसनि थाखाय बिदि थांखि लानानै फिनायथ' गैया जाहानाव मोसौ खौ बिदि भिसिया बाखि बोरमा फोरखौ बिदिनो न'खर खुंनायाव एसे एनै हेफाजाब मोननो थाखाय। फिसियो मोसौफोरखौ बोरमाफोरखौ दायो बिदि फिसियो आरो माने। दाउफोरखौ इदिन मास से माने दायो बिदि नङा जे बे बेजोंनो मा ने न'ख खर सलायनोबा बिजनेसनि थांखि लानानै साक्सेस जाहैनायनि थांखि। लानानै बेफोर खौ फिसिनाय जाया आरो आरो ओरैनो मासे मानै लानानै। सम सम गेजेर गेजेर रांखान्थियारि हेफाजाब मोननो थाखाय फिसिनाय जायो आरो
ओरैनो आलासिफोर फैनायाव जायोना जाया जेनबा दाउफोरखौ?
जायो आलासिफोर फैबाबो जायो बेफोरखौनो बु थारलाबायनानै बेदरफोर दाउफोरखौ नोंथाङा नों थां लाहालाय मा मा फिसियो?
ओरैनोथ' जोंनाव दा मोसौ दङ मानै दङ औ माथाम दङ माथाम ओमफ्राय बोरमाफोरबो दङ दाउ दङ। सैमा गैया खिन्थु जोंनाव मावजिसो दङ।
अ मोजा मोजां नाङो ना मावजि फिसिनो
मावजिआथ' ओरैनो एन्जरफोरनि आरो जेनेबा एन्जर फैनो हाया न'आव थाबा मावजि थाबा
आंबो मोजां नाङो सैमा मावजिफिसिनो नाथाय जोंहा माने न'खराव माखासे खायसो मोनो होननानै लाया आरो
अबसे माउजिया एसे खावलु खावला खालामनो नागिरो। मानसि गैयाबा मेथाइफोर दोनबाथाय माने
औ बिनि अनगायैफोर माबाफोर जिब जुनारफोर दङ नामा फिसिनाय?
ओरैनोथ' जेबो गैया आंस गोदो दाउस्रिसो फिदों आं हाग्रानि माने
हाग्रानि दाउस्रि
औ दा गैला। गोबाव जानानै थैबाय बुस्थुया गार गाथार जादों।
अ अ आरो मोनसे खोथा बावबावदों जिब जुनार फिसि नाय होन्दोंमोना नों दहाय सोंदोंमोन
औ औ
अमा अमा
अ अमाबो फिसियो औ औ अ
अमाफोर फियो बिदिनो रांखान्थियारि हेफाजाब मोननो थाखायनो नङा होनोमबा इफोरो।
ओम जोंना दाथ' अमा गैला गोदो फिसियोमोन दुइ हाजार बोसोर ब्रैसो जाबा फिसिया जेनेबा बेमार जानायनिफ्राय माने फि नाय जायासै आरो बेमारबो जायोना अमाया सम लानानै।
जोंहानाव माबाबो दंबावो फारौ ।
अ
फारौबो दङ फारौखौ जोंना माने मानि थाखाय फियो होनोब्ला बेखौथ' एसेबांबो जानाय जाया बिदिनो फिसा जानानै एरोबाथ' फानहरनाय जायो। गेजेर गेजेर मासे बांद्रायबो गैया बिदिनो सम सम जरासे जरानै बिदि फानहर
ओरैनो फारौखौ मायाव बांसिन बायो जेनोबा नोंसिनिथिं?
गोनांथार खामानियाथ' जोंना ओरैनो दा फुरजाफोर होबा माबायोना
अ औ।
बेफोरबायदिनि थाखाय मानसि फोर नागिरफैयो बा हा हा?
उम फुजा होनाय खामानियाव बाहायो आरोना बांसिन होमबा फोरौखौ?
औ औ फुजानि थाखाय बाहायनाय जायो जोंना। उम बिसहरि होनो दे। बैसागो समाव होयो नैबेखौ फालियो जोंना ओंखायनो बेयाव नांगौ जायो जोंहा न'आवनो । बिनि अनगायैबो बेलेगफ्राबो नागिर फैयो बिदिनो खा दिया बेमार आजार फोरनि थाखाय अजाफोर नायजालाबायनानै
उम
फारौ हगारनाय मानाय बेफोरबायदि थायोना बेफोरबायदिफ्रा नागिरफैनायाव हरनाय जायो आरो फानहर नाय जायो जानायनि थाखायथ' इसेबां बाहाया बिदिनो मालाबा समाव मासि मानै
अ ओरैनो नों जायोना जाया फारौ बेदरखौ जेनेबा?
जायो होमबाबो आं इसेबां गोथाव मोनजाया। गोदोनिफ्राय जायो नालाय दा हुदा बायदि जाबाय थायो होमबाबो एसेबां गोथाव मोना आरो आं जानो गावनि फारसेनिफ्राय।
औ।
इन्टारेस मोननाय नोंथाङा जायो नामा? हर
आं जायो जानाया सम समबाव बांद्राय जाया न'आव गैया नालाय बुस्थुआ
अमा बेदरखौ
हासो मोनोयो जेनेबा मख्रस ' जायो आं बिराद मोजां मोनो ना
आतसा नोंथा अमा बेदरखौ जानो मोजां मोनो। संनोलाय रोंगोना रोङा अमा वेदरखौबो
संनोथ' आं बांद्राय मोजां रोङा होमब्लाबो आं हारसिं जानो थाखायबा सङो आरो
हारसिं थाखाय रोङो अह
ओमफ्राय नों थाङालाय रोंनो रोङा संनो
बेयाव आं माखासे रोंफ्रामजोबोआनो
उम
मोजांबो नाङो आं मानोबा बानाय मोना हौवा मानसि जाबाबो संनाय खावनायाव एसां बानाय मोना मोजांखौनो आङो संनो खावनो।
जाजायो जेनेबा
अमा बेदरखौ जानायाथ' बिदिनो मानसिफोरा बांसिन आलुजों जायो नङा होमबा। न'खरफ्राव जायोबा बांसिन आलु फोरजोंजायो बिनि मफ्राय जयै माबा मोनसे पार्टि सार्टि बा गामि फ्राव जानाय मानाय बेफोरबायदिफ्राव मा खालामो बांसिन जोंनिया जोंनिथिं ओ रायजोफोरा जायोब्ला मायोब्ला बेफोरबायदि पिकनिक माबा माबि जायोब्ला थालिर फस्ला बेफोरखौ होनानै जानायखौ बांसिन नुयो आरोना जोंथिं
उह
न'खरफ्रावथ' आलु बिलाहि बेफोरजों संनानै जायो एवनानै बेनिफ्राय हाबाफ्रावथ' गाव गोजाबो संनानै जायो बांसिन हाबा माबा मोनसे फोरबो फोर जाबा गाव गोजा बांसिन संनानै जायो
जाजायो बिदिनो अमा बेदरफ्राबो गोबां माबाफोरजोंनो आं बांसि- सिन थालिर फस्ला होनानै संनाय आरो आलुजों संनाय फोरखौनो गोथाव मोनो आरो नारजिजोंबो जाजायो ना नारजिजों बिराद गोथाव जायो
बेनो ओमफ्राय न'आव फिसिनाय होनबाथ' बोरमाखौबो फिसियो जेनेबा नों बोरमा जायोना जाया जेनेबा
बोरमाखौबा आं जाया नोंथां
अ माबाफोर जा जाहोनदों नामा जायैनि
बोरमा खौ जायैनि जाहोनथ' बिदि देहायावथ' जेबो प्रब्लेम जाया माने आं जानो हाया आरो बेखौ उन्दैनि फ्राय जादावयैखाय जाना हाया बे बुस्थु माने बिनि मोनामनायखौ हाया आं मोनाम मोनामजानो हाया आरो आं सिगां अमाखौबो बेबायदि बिदि मोनामजानो हायामोन आङो मोनसे आंहा देहानि प्रब्लेम दङ अमायाव माने गेस्टि्क जानो नागिरोमोन आरो अमा जायोब्ला। ओमफ्राय लासै लासै मा जाखो थावजों एसे मोजां एवफ्रामनानै जादाव जादाव जादाव जादाव अमाखौ जाना हाग्रा जाबाय आरो आं दा जायो अमखौ
ओ ओरैनो अमानि दाम होनबा ओरैनो माबायदि जेनेबा?
अमानि दामा आं मैयासो बायना लायदोंमोन बाजाराव। दाथ' थिनस'। सोलिदों।
थिनस'ना?
औ औ।
ओमफ्राय ओरै फिसानि दामा जेनेबालाय?
मा होनदों?
अमा फिसानि दामफ्रा बेसेबां जेनेबा?
अमा फिसानि दामा आं एखौ मिथियादै एसेबां आन्दास खालामनाय जायाखै। एदिनो थाङो नामा दुइ हाजार तिन हाजार पसिस' साब्बिस' साताइस' बेफोरबायदि
औ
बिदि थाङो खोमा दां। ओरैनो नोंस -नोंस्रा दाउ दंना नोंस्रानाव?
औ दङ दाउआलाय दङ औ दङ।
लकेल दाउनि दामफोरा माबायदि सोलियो नोंसोरथिं?
ओरैनोथ' जोंहा लकेल दाउखौ फानफेराखैबो ओमफ्राय बायनाबो जानाय जायाना न'आव थाखानाय हिसाबाव। न'निखौनो जायो जेनेबा। आं दाउनि दामखौ मोजाङै मिथिया।
थामजौ दाइनजि। जिब्रैजौ गाहाम थाङो नामा दाना?
लकेल दाउआ आरोना।
औ औ
बिदिनो जानो हागौ मान ब्रैजौनि खाथियावनो थानो हागौ। एसे बाराबा एसे खम बिदि। सिगां फानहरनाय समफ्राव आं बिदिनो थामजौ बाजि गाहामनिसिम फानहरनायखौ मिथिदोंमोन ओमफ्राय दाथ' आथिखालाव आंबो न'आव बारा थानाय जाया नालाय
अ ओमफ्राय ओरैनो बोरमाफोरनि दामा बेसेबां जेनेबा बोरमा फिसाफोर गिदिरनि दामा जेनेबा गथायै फानहरो ना?
औ औ औ बेखौ बोरमाफोर खौ जुदि एसे मोजाङै देरोब्ला।
ओम
बोरमा गिदिरफोरखौ मोनो नामा सय हाजार पास हाजार।
औ
आथ हाजारसिमहा लागै मोनो नामा एसे गिदिरफोरखौ। आं एसां मोजां मिथिजोबा माने।
ओम
नोंथाङा मिथियो नामा बोरमानि दाम ।
आंथ' बारा मोजाङै मिथिया दामफोरखौ।
अ, उम उम। बिदिब्ला नोंथाङा । फारौनि दामखौथ' मिथिनाय नङा खोमा?
ओहो आं फारौनि दामखौबो मोजाङै मिथिया। बेसेबांसो ओरैनो बिदिया फारौना जरा हिसाबै फानो ना ना माबोरै? औ
जरायाव बिदिनो । देरस' एकस' आसि । दुइस' सिमा लागै बिथाङो नामा सम लानानै नागिर।
औ औ
बेनिफ्राय मोनसे बावबावदों आङो जोंहानाव हांसोबो दङ हांसोखौ जोंहा बिजनेसनि थाखाय एसे मानैसो फिनाय जायो।
अ हांसोखौ आरो ना?
औ हांसोनि दामा दा जरा गिदिरा आदस' जोंथिं सोलियो आरो आदस' ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायावथ' बार'स' गाहाम सोलियो।
अ दामा हबा थिगानो दंना हांसोनिया ना ।
औ मोजांङानो हांसोना। आरो आदारनि थाखाय। ओमफ्राय नोङो माइफोर होनाय होयो। जोंहाथ' दा न' माइ गायो नालाय न'आवनो ओंखाइनो माइ हयो बेनिफ्राय हुदा खालाम हांसोआ माबो जायो गुन्दैबो जायो गुन्दै। लगायना होबा फिसानिफ्रायनो हुदा । जाबाय नाथाय मानि गुन्दैफोरखौबो जायो आरो हांसोआ ।
अ अब्ला जाथ'सिगोन नामा?
औ औ औ दे होमबा नोंथां।